औ औ खोनादों।
नोंथाङा मानोबा फन हरदोंमोन आंनियाव?
औ आं नोंथांजों जोंनि दोरोङारि जि मागो फोरबो बिनि सायाव सावरायनो जे नोंथांनि ओनसोल आरो आंनि ओनसोलाव माबायदि गोरोबनाय दं बा माबायदि फारागथि दङ आं बेखौ मिथिनो लुगैनानै हरनाय जादों।
अ नोंथां मिथिनो हागोन।
औ। दानिया नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा, जे नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथांनि गामियाव माबादि मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो?
अ मिथिनो हागोन नोंथां। ओ मागो फोरबोआ सिगां आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो फोरबोनाय मोनसे दोरोङारि फोरबो। बे फोरबोखौ जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामियावहाय ओ मागोआ मोनसे रंजानाय फोरबो नोंद्राया एसेबां माने बेयावहाय जानाय लोंनाय ओ जानाय लोंनाय बिदि एसेबां मानि जाया। बेखौ नरमेलि खुंनाय जायो। जोंनि हालाम बा ओनसोलाव ओ
औ
मागो सानखौ जोंनि ओनसोलाव सेनिफ्राय लानानै ओ थाम सानसिमहालागै खुंनाय जायो। नोंथां ओ फार्स्ट खालि मागोनि सेथि सानखालि ओ बर'फोरा जोंनि ओनसोलाव फार्स्टआवनो जाय आबाद मावो जाय आबादारि बे न'खरनि गारजेना ओ थाराय बा माइहुं माइहुंनि जिगाबखौ लानानै ओ गय बिफां बा जायखिजाया फिथाइ थायग्रा बिफांनि ओ गुदियावहाय बेजों खायो। ओ बे टाइमावहाय जोंनि ओनसोलाव ओ जाय खाग्रा मानसि बेयो बिखुङाव गथ' बानानै गय बिफां बा जायखि जाया फिथाइ गायग्रा बिफांआवाहाय बे ओ थाराय बा माइहुंनि माइहुंनि माइ जिगाब बेफोरखौ खायो। ओ मो ओंथिया बेनो जाबायखि बिदि होननानै फोथायोखि बेनि ओंथिखौ ओम गथ' बानानै ओ माइहुं बा थारायखौ गय बि बिफां बा खान्थाल बिफां थाइजौ बिफां फाङाव खायोब्ला फैगौ बोसोरनि खान्थाल फिथाइ बा गय बिफाङा जेबो खहा जाया रुंगारालासिनो बिबारा थाङा आरो फिथाइया गिदिर जानाय बायदि फिथाइया गिदिर जानाय आबुं हर मोननायनि थाखाय बेबायदि जोंनि ओनसोलाव फालियो फार्स्टआवनो। बेनि उनावहाय गुबुन मोनसेया आइजोफोरा फुंनि समावहायनो मागो मागोआव ओ सिखारनानै दाउखा नुयि सोरांसि सोरांसि समावनो सि सिखारनानै ओ न'नि ओ बाथौ बाथौ फुजा खालामो आरो बेनि ओमफ्राय गोबोरखि गोबोरखि लानानै बाख्रिखौ लिरखुमनाय नेम दङ। बे लिरखननाय नेमखौबो जोंनि ओनसो सोलाव फोथायोखि ओ गोबोरखिजों बाख्रि खौ लिरोबोल लायनो बाख्रिनि माइया हाय जामनो रोङा। बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ। बेनि अनगायै बो मागोनि सानसे सिगां जोंनि ओनसोलावहाय उम बर' आइजोफ्रा माइब्रा माइरंखौ सोमना दोननानै हरनि समाव ओ एन्थाब बा सिथाव बेफोरबायदि ओ रेडि खालामो। आरो बेबायदिनो मागो दाननि सेथि सानखालि मोनायावहाय जोंनि ओनसोलाव ओ गामिनि लावखार गथ' बा सेंग्रासा ग थ साफोरा जयै लोगो नांनानै माइहुं खुंना बेलांगुर सावनायनिबो नेम दङ। ओ बे फोरबोआवहाय गामिनि बयबो रायजो राजाफ्रा फिथा बा सौराय गय फाथै लानानै ओ बेलांगुर सावनाय फोरबोआव लावखार गथ'फोरजों बा गामिनि सेंग्रा गथ'फोरजों बाहागो लाफायो। बेखौ जों नुनो मोनो नोंथां। आरो बे बेलांगुर सावनायाव हांगार जानाय औवाजों जोंनि ओनसोलाव औवा होयो सिङाव बेनि सायावहायसो माइ माइहुं खु खुङो। आरो बे बेलांगुर साव खालि सावनाय हांगार हांगार जानाय ओ औवा औवाया खामजोबा माखासे औवाफ्राबो थायो। बे औवाखौ लानानै फैनानै फिथाइ थायनो रोङि गयखांखिनि होनो जायखौ। बेफोरबायदि बिफाङाव बे उम हांगार जानाय औवाखौ आलायनानै दोनफैयोब्ला गय बिफाङा फैगौ बोसोरनिफ्राय फिथाइ थायो होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेबायदिनो ओ न'खर न'खर फिथा सौराइ आरो एन्थाब बेफोरखौ हाबलायनानै जोंनि ओनसोल लाव जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ जोंनि ओनसोलावबो बा जोंनि गामि खाथि खाला बेथिंबो माने बेबायदियैनो सोलियो। जे नोंथाङा बुंनाय बाय दि जायो खिन्थु जोंना जेब्ला ओ नखरनि बिमा बिमा बा आइ बर' आयजोफोरा जेब्ला फिथाखौ देयो बे देनाय साना जोंना जे पुस दाननि जोबथा खालारखालि जोंहा देयो मानो होनोब्ला अखा अखानायै जे मागोनि माग दाननि से खालार खालिनो जोंहा बेलांगुर सावो नङा होमबा बियाव जे बेलांगुराव जोंहा फिथा एनथाब, सौराइ आरो खारै ना बेफो खौ जे जोङो बावनो थाखाय जों जोंहा पुस दाननि जोबथा खालार खालिनो बेफोरखौ रेडि खालामो। बा थियारि खालामो दा बे दिनखालिसो जोंहा जे नोंथाङा बुंनाय बादि नोंथांनि ओनसोलनि बादि गथ' गथायाइखौ बे बिखुङाव बानानै बेफोरखौ जोंहा न'खरनि जे बिफा बिफाफोरा जोंनिया मावो जे बेखौ जे थाराया जिथु बे थाराया जानांगोन जोंना जे मेसें बोथोराव जोंहा दुब्लिनि फ्राय जे ओ माइनि जे बजा बेखौ खाना लाबोनाय बेखौनो जोंहा जमायै दोनो जोंहा बेखौसो खायो जे गोदान थाराय दाननानै बा गोदान माइ जिगाब जोङो बेफोरखौ खाया जे माइ बजाखौ खानानै लाबोनाय जे बे गोजाम थाराय ना बेखौसो जोंहा खायो औ आरो बे फिथाइ थायनाय बे बाथ्राया जे नोंथांमोननि एरियाजों जोंहानि एरियाजों बे मिलायदों बा गोरोबदों। बेनिफ्राय औ नोंथां बेनिफ्राय जे अखानायै जेब्ला माग दाननि से खालार खालि जेब्ला गामिनि लावखार गथ लावखार गथ'फोरजों लोगोसे गामिनि गथ' गथायफोराबो बे बेलागुर सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो अब्ला बेयाव बेबो गोरोबदों नोंथां नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलनि जों गोरोब दों आरो बेयाव जे गामिनि रायजो राजाफ्रा जे लावखार गथ'फोरनो थाखाय ओ बे बेलगुर सावनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय हाजासे मदद होयो नोंथां जोंनि ओनसोलनिया जे गथ'फोरनो औ माबाफोर खाजि खाजि जानो थाखाय बेदरफोर मानो होनोब्ला मागो फोरबो होननाय लोगो लोगो जोंहा जानाय लोंनाया एसे फैयो बेनि थाखाय जे बेदरफोर बर' हिसाबै अमा बेदर फोर बेफोरखौ जे अमा बेदरजों लो लोगोसे आरो जे मागोआव सावनाय एन्थाब फिथा आर खारै बेफोरखौ जे गामिनिफ्रानो हेफाजाब होनानै बयनोबो लावखार गथ'फोरनो होयो। दा गोरोबलायदोंआनो आरो बिनि अनगायैबो जे मागो फोरबोआव ना जे आइजोफोरा फुङाव सिखारनानै मा हाबा मावोबा मा मा खामानिनि थाखाय बिसोरो थियारि जायो जे गोबोर खि लिरनाय बाख्रि दुंखन्नाय बेफोरो गोरोबदों नोंथां गासैबो गोरोबदोंआनो औ गोरोबदों नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव आंनिफ्राय मोन आ आंनिफ्राय मोनसे कुइसन बाव नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा-मागोनि समाव मा मा रोखोमनि फिथा बा एन्थाब बानायनानै जानाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन? हागोन ना नोंथाङा
जे माइब्रा माइरंनि जि एन्थाब बे गोलाव गोलाव एवनाय बे गोलाव गोलाव गोलावै रोखोमैबो जोङो एवो आरो बेखौ माने खनसेल बेखौ ओरै फेनलानानै खनसेल ओरै जाबना होनानै जे बेखौ अखाफोर महरनिबो जोंहा खालामो। बिनिफ्राय सिथाव थाबाय औ आरो खारै आरो खारैखो जोंहा मोसौ बैसागो खालि ओ सरि मागो खालि जे मोसौनो सारना होनाय जायोना दा मोसौनो सार औ मोसौनो सारना होनायावनो जोंहा बे खौ एवथारनांगौ जायो गैयाब्लाबो एसेब्लाबो ओ खान्थि हिसाबै एवथारनांगौ जायो बे थाबाय बेनिफ्राय सौ ओ बेनिफ्राय नारेंखलनि नारेंखलजों जे एनथाबफोरखौ एवो सिथावफोरखौ नारेंखल लारु बेफोरखौबो बानायनाय जायो। बेफोरनिफ्राय आरो गुबुन जानाय लोंनाय एथबां मानि जोंहा थियारि खालाम नुनाय जाया जोंनि ओनसोलाव जों मेगनजों नुनाय बादिब्ला।
औ नंगौना नोंथां ओमफ्राय मोनसे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मागोनि समाव ओ फिथा लावदुमबा थिख्लि फिथा जायोब्ला मोसौनि बिखुङाव दुमाल जायो होननाय मोनसे सोदोब जोंनि ओनसोल
औ बे सुबुं फोथायनाय सुबुं फोथायनाय।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि बाथ्रा बाहायो नामा। बा।
औ बे मोनसे सुबुं फोथायनाया जोंनियावबो दङ जे औ मागो समाव जे फिथा लावदुम बानायोब्ला मोसौनि मोदोमाव दुमाल जायो होननानै बे फोथायनाय सुबुं फोथायनाया जोंनियावबो दङ दा बेनि बेखायनो जे एन्थाब सिथाव आरो खारै बेफोरखौल जोंहा बानायनाय जायो जे फिथा लावदुमखौ बानायनाय जाया।
अ नंगौ ना नोंथां बेनिफ्राय नोंथाङा आंनिसिम माबा मिथिनो मथै लुगैयो नामा।
औ बेनिफ्राय जे मागोखौ लानानै नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव माबादि सुबुं फोथायनाय दङ मोनसेसो बिदिन्थि होनो हागोन नामा जे खुगा खुगा सुबुंफोरा जे फोथायबोनाय हो
जोंनि जोंनि ओनसोलाव ओ मोनसे फोथायनाय दं मागो मागोआव जे बेलाांगुर सावो। बे बेलांगुर सावनायाव मोनसे फोथायनाय दंबावो ओ। जायफोरा फिसा मोननो रोङै आइजो हाबा जाखांनायनि उनावबो गथ मोनाखै। बा जायफोरा। गावनि फरायनायनि गेजेरजों साख्रि बाख्रि मोननो लुबैयो। बिथांमोनहा बे। बेलांगुर सावनायाव बोर बियोब्ला मोनो होननानै जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दं नोंथां।
औ बेबादि सुबुं फोथायनाय दङ।
औ दङ नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोनथनोसै नामा।